औ नोंथां खोनादोंना?
ओ खोनादो नोंथां।
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ नोंथां?
आं दा ओरैनो जिरायनानै दङ' ओंखाम जाखांनानै।
औ
औ
बिदिब्ला नोंथाङा दा ओम फ्रिबा?
औ फ्रियानो।
औ
आं माने दैज्लां बोथोरनि बागै टपिकनि बागै रायलायनो सानदोंमोन आरो। दा लायलायनो हासिगोन बा रायलाय जासिगोन ना?
औ औ रायलाय जागोन नोंथां आं ओरैनो दंथ'यो नालाय रायलाय जाग गोन दे नोंथां। औ
औ ओ दैज्लां बोथोराथ' जाहैबाय उम अखानि बोथोर। बे जोंनि जाखाय गोनांथार आरो मानेखि। आबाद मावो जेरै माइ गायो औ।
औ
अखाया गोनांथार आरो अखा गैयाब्ला
औ
माइ गायनो थाखाय उसुबिदा जायो माने ओमफाय दंफां लाइफांफोरनि थाखायबो मोजां जेरै ग्रिनारि खालामो जोंनो फिथाइ सामथायाइ होयो दैज्लां बोथोरावहाय। अखानि थाखाय आरो मेइनलि अखायानो रिजोन औ। आरो फिथाइ सामथाइफोरनिफ्राय बिदिनो जोङो। आसार बायदिसिना बानायनो हायो दैज्लां बो थोरावनो बानायनो हायो आरो बेफोरखौ।
औ नंगौ
औ दंफां लाइफां गायनाय। बेफोरदि आरो अखा हायोना दैज्लां बोथोराव बे जोंखौ मदद होयो बोथोरखौ थान्दा लाखियो माबायाव थ दैज्लां बोथोरावथ' बुहुत गरम जायोना जोङो सम सम थानो हाया। गरमनि थाखाय औ अखा हायोब्लाथाय बोथोरखौ थान्दा थाजिम खालामो आरो। ओमफाय जोंखौ थानो हानाय खालामो औ। ओमफाय बिदिनो आबादारिफोरा माइल' नङा माइनि अनगायै। बेलेग बेलेग। गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावो बे दैज्लां बोथोरावनो मावनानै लानो हायो आरो औ। आरोे। दैज्लां बोथोर होनबा ओ। बिदिनो। जोङो मा मा मावनो गोसो मावना लानो हायो बे। दंफां लाइफां बिबार गायनायफोर आरिखौ। मेेनलि बियो। दैज्लां बोथोरा ओ जुन आरो सेप्तेम्बरनि गेजेराव जायो।
औ नोंगौ नोंथां।
औ बे आसामावथ'। जुननि फार्स्ट उइकनिफ्रायनो स्टार्ट जायो आरो जोंनियाव।
औ
ओमफाय जोबहैनाया सेप्तेम्बरसोआव जोबहैयो।
औ।
बेयो। गोबां जोंनो मददबो होयो आरो माखासे प्रब्लेमबो सोमजिहोयो। जेरै हाय औ बाराद्राय अखा हायोब्लाथाय। दैबाना जायो। बारहुंखाा बारोब्ला न' बां बायहैयो। आरो सारअन्थाइफोर गावबाबो बिदिनो गोबां प्रब्लेम माबा होयो आरो सोमजिहोयो आरो। औ आरो बेनि अनगायै। गोबां मददबो होयो बे गोबां मदद। होयो होननानै माने जोङो बिदि ओ। सेबथायाबा जानाय औ सेबथायाबा जानाय नङा आरोना। माने गाव सेब थानांगोन बाराद्राय अखा हायोब्लाथाय नों जेरावबो। ओंखारलाङाब्लानो जाबाय मानखि माला मा प्रब्लेम जायो बेखौथ' जेबो होननो हाया नालाय।
औ नंगौ नोंथां।
बेनि थाखाय जों सांग्रां जानानै थानांगौ आरो माने औ हरखाबै बारहुंखा बिदिबो फैनो हागौ।
औ
दैज्लां बोथोर नालाय खुनु जेबो होननो हाया माने दसे दसेनो जाब्रबो नालाय
औ नंगौ नों
उम दानो फैब्रबो दानो थांब्रबो जेबो फाथता गैया
औ
औ बिदिनो गोबां आरो जेनेबा दै बाना जायोब्लाथाय जोंना ट्रेफिकबो बुहुत जायो रडसफोरा इदि लामाफोरा ब्लक जायो नालाय। औ बिदि हाखरफोराव दै जमा जायो। बिनि थाखाय जों सांग्रां जानांगौ आरो।
बिदिब्ला नोंथां ओ नोंसोरनिफ्राय दा मा-मा आबादखौ मावनाय जायो नों थां दैज्लांङाव
जोंनिथिंथ' दा मेनलि माइ गायगासिनो आरो। माइ औ माइ गायो बिदिनो दंफां-लाइफां सोरबा माने बिदि मा गायो आरो आबाद मावो। जायखौ बिसोरो माने फिथाइ-सामथाइ फाननो थाखाय आबाद खालामो। दैज्लां बोथोराव माने दंफां-लाइफाङा बुहुत दै मोननानै माने मोजां जायो नालाय दैज्लां बोथोरावनो बिसोर आबादखौ मावनानै लाखायो आरो औ। माइखौथ' मेनलि दैज्लां बोथोरावनो गायखायो माने गोजां बोथोरफोराव गाय गायनाय जाया। दै मोना नालाय।
अम नोंथाङा माइ गायनायनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हानाया हायो माने माइ गायनायनि सिगां जोङो मा होनो बे खोथिया फोनानै लाग्रोनांगौ आरो।
औ
दुब्लियावहाय खोथिया फोनानै ओमफाय दै मोननानै खोथियाहाय राब्लाथाय बेखौ फुयो फुनानै बे दब्लायखौ हालेवनांगौ। हालेवनानै गायजानाय खालामनांगौ बेनि उनाव गायनांगौ आरोखि। बिदि गायबानो ओमाय अखा आरि मोननानै बियो माइ फिथाइया थायो आरो।
औ
उना उनाहालागै। बाराद्राय अखालाबो माइया थैयो आरो बाराद्राय अखा गैयाब्लाबो थैयो आरो माइआ।
औ औ
खोनादोंना?
खोनादों नोंथां नोंथाङालाय
औ आरो माबाफोर सोंबावनोबा सोंनो हागोन।
औ नोंथां नोंसोरनिखै दा मा-मा मैगं दं ओरैनो नोंसोरनि ओनसोलाव मा-मा मैगंखौ बां
होनफिननो हागोन ना नोंथां खोनायाखै।
औ नोंथां नोंसोरनिखि थारमाने ओ बांसिन नोंसोरनि ओनसोलाव बांसिन। दा मा मैगंखौ बांसिन गायनाय जायो आरो नोंथां दैज्लाङाव।
जोंनि दैज्लाङावथ' बिदि मैगंआ माने इस इदि सोरबा-सोरबा। थास' बागान गायो औ। ओमफाय मइेनलि जोंनिथिं जोंनाथ' ओ आसाम गोलैयो नालाय। जोंनिथिं मेनलि माबाया साहा माबाखो साहा बे साहा‌ बि बिफांखौ गायो आरो ना मेनलि जोंना हाजो ओनसोल गोलैयो नालाय। औ बिदिनो। ओफाय बांसिन थास' बिफां आरि गायनाय नुनो मोनो माने।
औ।
औ।
आरो बेफोरनिफ्राय गोबां रांबो खामायनो हायोना नोंथां? औ बेफ फोरनिफ्राय नोंथां गोबां रांबो आरजिनो हायोना नोंथां?
औ हायो। माने बेखौ फाननानै जोङो गोबां रां मोननो हायो जेरै ओ मैगं थाइगंल' नङा मैगं थाइगं ओरि गायनायनि अनगायैबो जेरै गय बिफां गायो। गय बिफां गायनानै बेफोरनिफ्राय फिथाइ थायनायखौ फाननानै जों गोबां रां आरजिनो हायो आरो साहा बिलाइआवथ' मोनखायोनोसै।
औ
माने गोबां आबाद मावनानैनो गोबां रां आरजिनो हायो आरो जेरै माइखौबो जुदि सोरबा जायालासिनो माने फालांगि खालामोबा अब्लाबो बुहुद रां आरजिनो हायो आरो जों गोबां रां आरजिनो हायो।
औ बिदिब्ला नोंथां ओ नोंथाङा सा आबादनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? साहा आबादखौ माबोरै एसे गायनाय जायो बेफोरनि बागै
औ औ ओ आंथ' उम माने नुदोंल' नालाय आं बारा माने दिटेल्सै फोरमायनो हानाय नङा खिन्थु एसे एनला आं खिथानो हागोन आरो बेखिनिखौनो खिथागोन आं दा ओ साहा आबान साहा आबादखौथ' जोङो मइेनलि माने जोंनि ओनसोलाव बांसिन हाजो ओनसोलाव गायो आरो उमफाय उमफ्रायो आरो बिदि प्लेन एरियाायावबो गायो सोरबा सोरबा माने बारा एसे गाया आरो बांसिन हाजो ओनसोलाव गायो जोंनिथिंजाय ओ औ बिदिनो माने बिदि जानला मानला गाया आरो बिदिनो लाइन लाइन गायो ओमफाय बेखौ माने बिलाइखौ हानानै होबाय थानांगौ नङाबाथाय माने एम्फौ एनला थायोना बेफोरो गाज्रि खालामो आरो बेनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोङो माबाखौ बिलाइखौ हानानै होबाय गौ आरो ओमफाय जेथिया मोजां जायो खाजानाय जायो अब्लाथाय खायो आरो बेखौ।
अह।
औ। ओमफाय इदिनो साप्लाय खालामसिगोन खाखांनायनि उनाव।
औ बेनिफ्रायनो ओ साहा ओ साहा सापादखौ बानायनाय जायोना नोंथां।
साहापातखौ उम पार्टनि बागैथ' आं माने बारा एसे जेबो मिथिया आरो बे ओ साहा बिलाइयाथ' बे बेनिफायनो दिहुनो जानांगौ माने आं बारा एसे दिटेलसयै मिथिया।
आं खोनानायाव आरोना नोंथां ओ बे साहा बिलाइजोंनो ओ साहापातखौ बानायनाय जायो आरो ओ बेखौ बांसिन गुबुनाव साप्लाइ होनानै औ बानायनाय जायो नालाय औ आंबो एसेबां आं बेसेबां मोजां मिथिया जोंनि एसेबां खाथियावबो गैया आरो गोजानावनो दं। आरो बेफोराव औ बेफोराव गोबां मानसिया खामानि मावनानै गोबां ओ हेफाजाब जादों आरो नखर सोलिनायाव।
औ गोबां मानसियानो मावहैयो माने ओमफाय जों थ' नुदोल' नालाय मावफेराखै ना
औ औ औ मालाबा ओरैनो अबेबा फोर औ अबाफोर बेरायनो थाङोब्लाफोर नुनाय जायो आरो नोंथां थेवबो। ओ खाथियाव थानानै नुनाय बायदिखौ नुना नुफेराखै आरो मोजाङै आंबो बेखायनो नों नोंथांनाव सोंदोंमोन आरो आङो एसे मिथिगौ नामा होननानै औ नोंथाङाबो जि बुंदों आङो एसेबाबो मिथिनानै मोनबाय। बिदिनो नोंथांजों आङो दैज्लांनि आबादफोरनि बागै रायज्लायनो मोननानै गोजोननाय मोनदों बिदिब्ला नों जोंना समाबो जाबाय नोंथांजों मिथियै खोथाखौ मिथिनो मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों नोंथां। औ दे गोजोनथों नोंथां।
गोजोन्थों।
औ।